हेलौ औ खोनादों ना? औ औ खोनादों।
औ
ओ नोंथाङा दा ओरैनो दं नामा?
औ आं ओरैनो दंथ'यो दा।
ओ रायलाय जागोन ना होमबाथ'?
औ औ रायलाय जागोन।
आङो मोनसे आयदानि सायावसो जों रायलायनो थाखाय बे कलखौ खालामनाय जादोंमोन।
औ औ मामोनबा?
सानैनि गेजेराव मोनसे आयदानि सायाव आङो नोंथांजों सावरायनो सानदों। आयदायानो जाबाय औ बैसागु बोथोरखौ बर'फोरा
औ
माबायदियै फालियो बेनि सायाव आं नोंथांजों रायलायनो सानदों।
औ
दा बैसागुजों मा मा फोरबोफोर हाबदेरनानै थाफायो।
औ
ओ बैसागु-बैसागुआव बैसागुजों लोगोसे जों मा मा हाबाफारिफोर खुंफुङो दा बिनि सायावनो दा आं हाबाफारि हाबाफारिखौ आं एसे जागायग्रोनो सानदों आरो बे
औ औ नों
बैसागुनि सायावनो ओ बैसागुआ जाबाय जों बर'फोरनि ओ बयनिख्रुइबो देरसिन मोनसे रंजाथाइ फोरबो नङा होमबा।
औ औ
औ बैसागुखौ नागारनानै जों बर'फोरा माब्लाबाबो आलादा जानो हाया।
औ
औ बैसागुआनो जों बर'फोरनि बिखानि खावसे आमाय थुख्ल' होननानै बुंदों जायखौ जोङो गोबांथार बिजाबफोरावबो फरायनो मोनो आरो जारिमिनावबो जों नुनो मोनो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जों मिथि सयै समनिफ्राय आजै आजौ समनिफ्राय जों जेब्ला बे बुहुमाव जोनोमानो लायाखैमोन बै समनिफ्रायनो
औ
ओ बैसागु फोरबोखौ जोङो फालिबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों दा बेयावहाय सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' उन्दै गथ' गथायनि बाव फाराग थाया बैसागु रंजानायाव जाय जेरै हागौ जाय गोसो बेनो बै समाव रंजायोमोन। मोसायोमोन खाम सिफुं जथा दामै दामै ओ गामि गिदिं गिदिं मोसायोमोन बैसागु समाव दा बैसाग दाननि सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि जोंहा गोखा गोखै जानाय मोसौ थुखैनाय बेफोरबायदि हाबाफारिफोरखौ जोङो खुंनायखौ नुनो मोनो। जोंहा मोसौ थुखैनायाव माखासे बेबायदि गोबां बेबायदि नेयम खान्थि जोङो ओ बाहायनाय नुनो मोना बेयावहाय खालिबोल' जोङो मोसौ थुखैनाय आरो संक्रान्ति
औ औ
गोखा गोखै जानाय बेजोंनो जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो दा मोसौ थुखैनाय समाव जोङो खोनाबोदों आरो नुबोदों मोनसे दोंसे खुगा मेथाइ दंलायलायो नङा होमबा? मोसौ थुखैनाय समावहाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हान्जा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर।
औ
बिमा गायदे बायदि दा जा बिफा बलद बायदि जा रायलायनाय मेथाइ दा बैफोरो जोंनि मोनसे खुगा खुगा सोलिबोनाय मोनसे खुगा मेथाइ‌। जायखौ जों दिनैसिम गारनो हाया।
अ
दा बेबायदिनो जोंहा गोखा गोखै जानायावहाय जोङो एकस' एकथा मैगंनि मैगं खानानै जोङो
औ
गोखा गोखै हिसाबै जोङो जानाय जायनि गेजेरजों जायखौ जायोब्ला जोंहा बेराम आजारा थाङो मा बोसोर माबानि बेराम आजारा बोसोरसे मानि जोंनि देहानिफ्राय खारो होनलायनाय मोनसे बाथ्रा जोङो बेखौ मिथिबोदों। दा बेखौहाय जोङो मानसि लायै मानसि रंजायालासिनो जोङो
औ
गाव गोसोरै गोसो एरै रंजायो नाथाय दिनैनि स्टेजाव बैफोर हाबाफारिफोरखौ लानानै एसे सोलायबोनाय जोङो नुनो मोनगासिनो दङ।
औ औ
जोंहा खायफा सुबुंफोरा खायफा गामियावहाय बैसागुखौ रंजाला गोदोन समाव खौ जों मिथिनायाव जों नुबोनायाव ओरैनो आ से दानहालागै
औ
जोंङो रंजानाय मोसानायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दिनैनि समाव बै सेदेद से दानखौ बाद होनानै सानथाम सानबैयावनो जों फोजोबनाय बेबायदि जोङो नुनो मोनो दा बैखौ जोङो मोजां फारसे जौगाखांहोब्ला मोजां फारसे जोङो ओ जोंनि बर'नि मोनसे देरसिन रंजाथाइ फोरबो हिसाबै जोङो बेखौ मुलुगाव दिन्थिनानै लाबाय थानोब्ला जोङो बेजोंल' नङा जोङो माबायदि राहा लायोब्ला बैखौ जोङो ओ गोजौ फारसे लांनो हागोन जोङो माबायदि‌ ओ ओ सामलायलायोब्ला जोङो रंजाथाइ बैसागु फोरबोखौ जोङो गोजौ फारसे लांनो हागोन जों बेखौ सावरायलायनाया खोब गोनां दिनैनि समाव दा बेवहाय आङो बेबायदि गोबावथार बुङा लासे नोंथांनिफ्रायबो माखासे आङो नोंथांनि आ बाथ्रा आङो बे समाव मिथिनो लुबैगोन दा नोंथाङा बिनि सायाव फंनैसो ओरैनो
बेनि सायाव बाथ्रा बुंनो थाखाय आं नोंथांखौ दान्दिसे सम खावलायबाय।
औ। औ। बैसागु होनोब्लाथ' जोंनियाव बेयाव मोनथामानो खुंनाय जायो मोनथाम बाहागोआव। नोंथां औ बैसागु मोनसेया जाबाय रंजालि बैसागु। ओमफ्राय गुबुन मोनसेया जाबाय ओ मागो दमासि आरो गुबुन मोनसे या ओ ओ कति गासा आरो नोंथां। ओमफ्राय बिदिनो नोंथांङा होननाय बायदिनो रंजालि बैसागुखौ खौ जोंनावबो बिदिनो खुंनाय जायो। बिदिनो रंजालि बैसागु खौदि नोंथाङा बुंदोंमोन ओ बिदि खुंनाय जायो होननानै। ओमफाय बिदिनो जोंङो जोंनि माखासे दाबो बर'फोरनि गेजेराव बैसागुनि माबाफोरा बिदिनो मोनफा मोननै गोमालांनो हमदों आरो माखासे नेमखान्थिफोरा औ। ओफ्राय बेखायनो जोंङो बिदिनो आथिखालनि मुगायाव जों बेफोरखौ फोथांनानै ला लाखिनो थाखाय जोंङो फांसनफोरबो खुंनाय जायो। बिदिनो बैसागुआव औ बिदिनो खुंनोबो नांगौ आरो नंङाबाथाय मा बेफोरनि माबाया गोमालांनो हमो आरो नोंथां औ।
गोमालांनो नागिरो नंगौ।
औ औ औ। ओमफ्राय बिदिनो आरो मागो दमासियावथ' बेलागुर सावनाय जायो। बेलागुर सावनायखौ औ बेलागुर सावनायखौ जों जोंनि बेयाव गासिबो सावनायानो जायो आथिखालनि गोबांनि गामिफोरनि गेजेरावनो ओरैनो खम थावनाय जायो आरो। आथिखालनि मुगायाव फुङावनो जों सिखारनानै बिनि साननैसो सिगाङावनो मागोनि साननैसो सिगाङावनो जों खायसेबा नारा नारा बुथुमङो हानानै, बा खायसेबा जिगाब थाबा जिगाबजों बेलागुर बानायनाय जायो आरो। बेनि अखा ओमफ्राय बिनि सानसे सिगाङावनो बेखौ थियारि बानायनानै लानाय जायो। बेनि उनाव अखानायै जेब्ला मागोनि सम अब्ला बेखौ फुङावनो सिखारनानै सावनाय जायो आरो नोंथा। बिदिनो बयबो बे समावथ' गोजाङोबो नालाय। बयबो सायनाय जायो आरो बे बुरलागुरनि अरखौ।
औ।
बिनि अखानायैनिफ्राय बे खालिनिफ्रायनो फिथा देखा लानाय जायो, फिथा सावनाय जायो। बिदिनो गोबां रोखोमनि फिथाफोर सावनाय जायो। बिदिनो मागोआवबो बिदिनो गोबां आलासि दुमसि फैनाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो बिदिनो आरो मोनसेया जाबाय कति गासा बेखौ कति गासाखौ औ माइयाव साथि होनाय जायो। जाहाथे माइया माइखौथ' गायखांनानै एसे जेब्ला फिथाइ थायो अब्ला बे टाइमाव होनाय जायो आरो नोंथां। बे टाइमाव जाहाथे जाहाथे दुब्लियाव एम्फौआ माइफोरखौ नस्थ' खालामा बिनि थाखाय बिनि गाहामनि थाखाय बे फुजाखौ होनाय जायो आरो बिदिनो मो मोनाबिलियाव होनाय जायो आरो बे साथिखौ बिदिनो सोरबा बा साथिखौनो होयो सोरबा। थालिरजों बानायनानै होनाय जायो आरो खुलुमनाय जायो। गाज्रि होनाय जायो बेयाव। गाज्रि थाव साथि धुप होनानै बेखौ खुलुमनाय जायो आरो दुब्लियाव। आरो नआवबो बाख्रियाव बा बाख्रियावबा बाख्रि साथि होनाय जायो मोनाबिलियाव आरो नङाब्लाबो। बाथौफोराव होनाय जायो आरो नोंथां।
औ
बिदिनो औ बिदिनो बे बेनि उनावसो आं खोनानाय बायदिबा बेनि उनावसो जों नारें जुम्ब्रा। फिथाइखौबो जानो मोनो आरो नोंथां। नोंथाङा एसे बिनि बागैसो गुवारै फोरमायना
नोंथाङाबो ओ-नोंथाङा जिखिनि बुंबाय ओ-बाथ्रायाथ नोंगौ। जोंहा रंजाथाइ फोरबो होनोबा बैसागुआवल जोबनानै थाङा। नोंथाङा दा बुंनाय बायदि जोङो मागो दमासि दङ रं जानाय बेबो जों बरफोरनिनो मोनसे। एंगार हायै मोनसे बाहागो बेथ बे मागो दमासिया जोंहा ओ-बोथोरजों सोमोन्दो गोनां। आरो बैसागुआबो बोथोरजों सोमोन्दो गोनां आरो खाथि गासा फोरबोआबो जों जोंहा बोथोरजों सोमोन्दो गोनां एंगार हायै बरफोरनिनो मोनफा मोनफा बाहागो।
औ
जायखौ जों बरफोरा एंगारनानै आलादा जानो हाया नङा होमबा। दिनैनि समाव जोङो मागो दमासि फोरबोखौ। फ्राय आं। गारबोनाय बायदिखौ नुनो मोन्दों। आरो जोंनि समाजाव बैफोर। फोरबोफोरखौ नागारनानै गुबुननि फोरबोफोरखौ बजबनाय बेबायदि थासारिखौ जों दिनैनि समाव नुनो मोनदों नङा होमबा? जों गावनि। गावनि जोंहा गावनि दंखाजोबो गाससिबो।
औ
गावनि फोरबोफोर मोनसे मोजां - मोजां फोरबो जोंनि गेजेराव दंखाजोबो बेखौ जोङो। नारथ्रोदनानै गुबुननि फोरबोफोरखौ जोङो बजबनायखौ नुनो मोन्दों। जोंहा मागो दमासियाव जोङो फिथाव जानाय एन्थाब जानाय सिथाव जानाय गासिबो जोंहा। जोंनि बे जोंनि बरफोरनि धोरोम मोनसे। नङा होमबा जों बरफोरनि बियो मोनसे धोरोम दा बेखौ नागारनानै जोङो। माबलाबाबो आलादा जानो हाया आरो खाति गासा सावनाय। बेबो जोंनिनो। ओ मोनसे बिसेबांबा गिदिर बोथोरजों सोमोन्दो गोनां फोरबो। जायखौ जोङो खाथ खाथि गासा सावनाय समाव थालिर बिखुंनि।
औ
नङा होमबा थालिर बिखंनिबो जोङो। खाथि गासा सावनाय आलारि बाथि सावनायखौ जों खाथि गासा सावनायखौ जोङो। थालिर बिखुंनिबो जों नुनो मोनो दा बेयावहाय। आङो बेबायदि गोबांथार बाथ्रा बुंनो सानाखै जोंहा समावो जाबाय। दा जिखिनि जों सावरायबाय बेयो खोब मोजां। आं मोजां नुहुरदों नोंथाङाब जिखिनि बाथ्राखौ बुंबाय।
औ औ
जोङो मोननै बा मोनसे आयदानि सायाव सावराया लाबानो जोङो बर'नि मोनथाम फोरबोनि सायाव सावरायबाय नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय बे बाथ्राखौ बुंनायनि थाखाय दा फनखौ बेखिनियाव लाखिथ'सै नामा नोंथां जोंहा स खमाबो जाबाय औ औ दे दे गोजोनथों दे